हेल' खोनादों ना नोंथां अ हेल' खुलुमबाय नोंथां। अ अ ह आं नोंद फंनैसो ओ न'आव जिब जुननि जोङो जुनार फिसिनायनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन दे नोंथां।
दे बिदिबा सावरायदोनि अ खोनादों नोंथां।
अ दे ओ जोङो न'आव उम न'खराव औ औ औ न'खराव फिसिनाय जिब जुनार होनना बुङोब्ला जोंनियाव ओ बर' गामि गामि जों बर'फोरनियाव जों नुयो जे न'खराव बांसिनानो ओ जोंनिया मा थायो अमा थायो। दाउ थायो बोरमा थायो हांसो थायो बेफोरबायदि जिबफोरा जोंनियाव बांसिन थायो आरो नङा होमब नोंथां औ थ' दा होमबा ओ अमानि बागैनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नङाहोमबा।
औ दे दे दे फोरमायना हालाय एसे अ खोनादों नोंथां। औ खोनादो।
औ ओ जा जोंनियाथ' बै अमाया जोंनि बर'नि थाखाय बर' बर'फोरनि मोनसे ज ल मोनसे जोबोद एंगारनो हायै मोनसे खायद' मथे नङा खाय' मथे दोङो नङा होमबा नोंथां। जोंनिया जे अमा बेयो अह अह बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै बुस् एंगार हायि होननानै जों बुंजायो एंगार हायै जाग्रा जानाय ओ होननानै बुंजायो जोङो।
ओ जों आ बर'नि जोंनि बे ओनसोल बा रायजोआव बे जोंनि बर' गामि गामि बा बर' न'खर नखर न'खर जोङो साफ्रोमनियावबो माने बै अमाखौ फिसिनायखौ जों नुनाय जायो आरो नङा होमबा?
औ औ
ओ जोङो बै अमाखौ जोङो फिसिनायाबो जोबोद गोरलै ओ नायनो थाङोब्ला गोरलैबो आरो बोरैबा नायनो थाङोब्ला जोंनिया गोरा एसे खस्थ'बो दं आरो नङा होमबा नोंथां जे जोङो अमाखौ फिसिनोब्ला जोंङो औ औ जोङो अमाखौ मा जो जोङो हाथायनिफ्राय बा सोरानिफ्रायबा जों ओ फिसाखौ जै अमा फिसा थाया होमबा जेनेबा मास ओ देर मा स बा मास मोननै जानाय बेफोरबायदि अमाखौ जोंङो बयनानै लाना फैनानै जोङो न'आव फिसिनाय जायो। जोंनिया बै अमाया बो बो सम लायै सम अमा आह अमा ओह अमा फिसानि ओ दामा बा बाजेटआ सोलाय सोलायबाय थायो नङा होमबा मालाबा खम जायो। मालाबा जोबोद गोसा जायो औ औ जोंनिया बांसिनानो
बांसिनानो जों बेखौ हाथाइनिफ्राय बायनानै ओ लानानै फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ
अमाखौ बायनानै ला फैनानै जोङो' ओ नखराव नखराव मासे मा नानैबा माबा सयथा बिदिबो फिनो हायो बेनि अनगायैबो जोंङो मोनसे गिदार फालांगि बा दि बानायनानै माने पाराम थाएफ बायनानैबो जों बै अमाखौ फिसिनो हायो जेनेबा जा जोङो न'खराव फिसिनायखौनो बुंनोसै आङो जोङो न'खराव अमा मासे फिसियोब्ला जोङो बहुथ जोबोद जोबोद मोनसे समाव थांनानै जों माने जोबोद एसे मा मोनो आरो हेल्प मोनो माने सहाय मोनो आरो नङा होमबा नों अमाखौ ओ जेरै जोङो सानफ्रामबो जोङो अमाखौ आदार होनांगौ नङा होमबा नोंथां जे जों अमानो आदारखो जों मा मायदि खो होयो ओ जोङो गुन्दै होयो गुन‌ दै होयोना नोंथां गुन्दैबा जोङो जोंनि बर'फोरनियावथ' बांसिनै सोरबा सोरबा सेरेब खावो नङा होमब नोंथां बै सेरेब खावनायनि अफ्रिजों लोगोसे गुन्दै लगायनानै होनाय जायो बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया माइरंफोरखौ रुनानै जोंनि माबा माबि मै बायदिसिनाफोरखौ रुनानै ज गुन्दै फोरजों बा जि बि फोरदिनो जोङो ओ लगायनानै जोङो सानफ्रोमबो ओ होबाय थानाय जायो नङा होमबा नों थां अमा-अमानो जे फिसा ओ फुङाव खबसे फुङाव खेबसे सानजु फाव खेबसे बा मोनायाव खेबसे बा सोरहाबा सोराबा आरो सानसेयाव बो थिनै बेफोरबायदि होयो नङा होमबा नोंथां जे बै अमाया जोंनिया ओ बुन्दा बुन्दि थायो नङा होमबा नोंथां जे ओ जोङो बुन्दिखो फिसियोब्ला जोंनिया ओ फिसा ओ मथा मथि ओ बोसोरसेसो आव जोंनिया फिसा जाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां जे बै ओ ओ फिसा औ फिसाफोरखौ जोङो बिनि उनाव जोङो बाय ओ जाखांनायनि उनाव बै अमाया जे फुलिगोन अ अब्ला बियो मास मोनथामसोनि उनाव फिसा जायो नङा होमबा नोंथां अमा बिमाया बै अमा फिसाखौ जेब्ला बेनिफाय जाखांनायनि उनाव मथा मथि मास मोननैसो
गोबां ओ रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि अनगायैबो जोंनियाव ओ अमा खासि खासि खोनादोंना नोंथां हेलौ अ जोंना खासिबो फिसियो नङा होमबा नोंथां खासि अमा खासि जे ओ बै जों बे खौ अमा बुन्दाखौ खासि औ खाला खासि खालामनानै जोङो बेखौ ओ मालाबा ओ फिसिनानै गेदेर जायोब्ला गेदेर जायोब्ला फाननो हायो नङा होमबा नोंथां जों बेखौ बेपारिफोरनोबो डाइरेक्ट फाननो हायोबा जों न'खरावनो बुथ थारनानैबो ओ बेखौ हाथायफोराव फाननो हायो नङा होमबा नोंथां जे-जेब्ला जोंनिया न'खराव एसे माला मानो मालाबाफोर फैसानि गोनांथि जायोब्ला जों बे अमाखौ बुथारनानै बा बेफारिफोरनो फानहर नो हायो आरो ना
ओ
ओ बेजों बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया बे अमाखौ ओ फाराम फारामनि गोदोर ओ न' बानायनानै बा बुर जा अमा लानानै जों बेयाव मोनसे फालांगि बानायनो हायो आरो ना थां बेफोर ओ बेखौ अमाखौ बेथ' मोनसे गोबां जोबोद मोजां फालांगि नङा होमबा नोंथां जोंनिया
ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां-गोबाङानो अमा फारामबो बानायग्रा जाबायना न'खराव फिसिनायनि अन गायैबो बुरजा बुरजा फिसिनाय जायो जेरै सोरबा सोरबा खासि गोजा फिसियो आरो सोरबा सोरबा बिमा बिमा बानायनानै फिसा जायोब्ला बेफोरखौ फाननानै फालांगि मावो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ
जोंनि ओनसोलफोराव बिथांमोना फालांगि अमानि फालांगि खालामनानै गावसोरनि‌ ओ नांनाय खिनिखौ सुफुंनानै गाव बा जेनेबा गावसोरनि ओ गोनां थि गावसोरनि जिउखौ खांगासिनो दं आरो नङा होमा नोंथां दा नोंथांमोननिथिं बेफोर अमा फिसिनायनि बागै अमा फिसिनाया माबायदि ओनसोलाव सोलिगासिनो दङ
औ औ हागोन हागोन जोंनिखिथ' दा इदिनो ओ ला बयनिबो न'खराव दोङो माने बयनिबो न'खराव अमा बिमाया मासेयाथ' दखायो किसुमान खायफानि न'खाव मानै माथ थामालागि दङो आरो अमा बिमाया सोरबाबा खासि मानि माथाम लायो सोरबाबा फिसा आजाय होयो इदिनो फिसा आजाय होखांनानै मास मोनसे देर मासनि उनाव फिसाया आदार जाबा बा अबावबा ओ मास मोनसे मास मोननै फोरलागै अमा फिसखौ फेदेरनानै फानहरो इदिनो बिमा मासेयाव दसथा गाहाम फिसा आजायो अमा फिसाया बिदिनो अबाव अमा फि साया फिसा आजायखांनायनिफ्राय मथा मथि ओ ओ नैजिबा थामजि दिनसोनि उनाव आदार जायो आरो दार सोलाहां सोलाहां जायो जिथिया देर माससो जायो होमबानिया मोजाङै आदार जानानै नै मास जाथारबा फानजानाय जाहैयो आरो अमा फिसाया बिदिनो जोंनिखिबो ओ खाय फाया बुहुदानो बिदिनो फिसा आजायनानै अमा फिसिनानै गोबाङानो रां खामायदो न'खरखो म मोजांङाव लाबोदो गावबा गावनि गथ'फोरनि फोरोंनाय फरायनायाव बेफोरबायदिनो अमानि फिसिनायनि फाननानै मोननाय रांफोरजोंनो गथ' गथायाइफोरनि फरायनायनि खरसा होदों गाननाय जोमनायनि खरसा होदों न'खरखौ बेबायदिनो खुंलांदों आरो जोंनिथिंजायबो आरो खाय फाया अमा खासि लानानै ओ ओ माबा मास मोननै मोनब्रै मोनबा ओरैहाय फेदेरनानै दस बार' हाजाराव फानो इदिनो खायफाया इदिनो आयदा आयदा बाहायनानै इदिनो गोबां ओ रां खामायो आरो न'खरखौ खुंलांनो थाखाय खाय फाया आरो खासि गोजा लायो माब्रै माबा ओबावबा ओ हाथायनि फ्राय माब्रै माबा खनसेनो बायना लाबानै मास मोनब्रै मोनबा फिसिनानै खनसेनो नय दस हाजाराव फानहरो बिदिनो रां खामायनानै न'खरखौ खुंलाङो आरो जोंनिथिंजायबो नोंथां हेलौ खोनादों ना नों थां? अ इदिनो रां खामायो आरो जोंनि थिबो अमा फिसिनायनि बेलायाव इदिनो सोरबाबा माइरं सङो, थास' होयो, इदिनो मैगं-थाइगं रिजेक ओंखारनायफोरखौ संनानै रुनानै होयो जाहोयो आरो खाय फानि न'खराव बिदिनो सोरबा-सोरबा जुमाय सङो नालाय खायफाया बिदिनो अफ्रिफोरफोरखौ जाहोयो, अब्ला अमाफोरा थब देरो आरो ओम आदारखौ मोजाङै थि समख थे जाहोनो हायोबालाय अमाया मोजाङै खम समावनो देरो आरो। अमायाबो बिदिनो।
औ औ औ औ।
जेरै जाहोनांगौ ओरै ग्लाब ग्लाब जाहोनो हायो बा अमायाबो खम समावनो देरनानै खम समावनो ओ माबानि रांखावरिनि बेलायाव सहाय होयो आरो थबनो देरनानै।
औ औ औ।
दा नोंथांमोननिथिंजाय ओहोम‌ अमानि फालांगिया माबायदि सोलिगासिनो दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। दा जोंनिखिजाय ओ आगोलाव जेरैबायदि स सलिदोंमोन बेनिसाय एसे माबा फासयना दोङो नोंथां आगोलाव अमा फिसा मासे मास मोननैनि अमा फिसा ओ हा बाजाराव बायनानै थांबा पास सय हाजारनि सिं सिङाव मोनामोन। दाथ' एकदम माबा जाना दङ हामा जाहाना दङ अमानि माबाया दुइ तिन हाजारावनो मोननाय जादों आरो दा ए एसे बारा मोजां नङा आरो दा अमानि अमा अमानि फालांगिया। अमा गिदिरफोराबो सिगां पन्द्र' हाजार बार' हाजार मोननायानो दा सय सात हाजाराव मोननाय जादों। दामाने बर्थ'मान अमानि फालांगिया मोजां नं थ'आ आरो दा नोंथां जोंनिथिंजा।
औ औ औ।
उम। जेरैबायदि मोननां गोमोन ओरैबायदि मोननो हायाखै आरो खस्थ' खालामनाय नायबाबो दा सोलिफुबाय थानाय समाव। आगोलो आवगोलाव एसे ओम दे बुं नोंथां।
अ दा माने जै बै दामा खमायना दोङो नोंथाङा बेनि जाहोनखौ बुंनो हागोन नामा?
दा इखो फंनैसो बुंनो हागोन एसांबो बुंद्रायनो हानाय नङा। होनबाबो हानायखिनिखौ बुंनोसै आङो। दा ओ दामा खमायनायाबो ओरैबायदि दा ओ गोबां मानसियानो गोबांनि न'खराव फिसा आजाय होयो नालाय अमाखो बु गोबांनि न खरावनो माने अमा फिसा आजाय होनाय बिमाया मानै माथाम इदि थाखायो। दा ओमफ्राय अमा फिसाया बयनिबो न'खराव अमा बिमा मानैबा बिस दस दा बिमा मासेयाव बिस दसता खरिबाबो बिमा मानि बा बिसथा खरि थाहैखाबाय दा आरो ओं आगोलो आरो गोदो एसे आगोलाव अमा फिसखौ बेलेग हादोराव पारसेल खालामोमोन आरो एबा जुनायफोराव गवाफोराव साप्लाइ खालामोमोन दा साप्लाइआ बन्द जादों नालाय नोंथां दा जोंनियाव जागोन जागायाव अमानि माबाया फालांगिया खम जादों आरो दा। दामफोरा खम जादों आरो।
से अमानियावथ' दासान्दि बेमाराबबो सोलिगासिनो खोनाना नोंथां
औ नोंथां बेमाराथ' हामबायखौनो होनजाया बेमारा गिदिं गिदिं फैबायानो थाखायो बेमारनि थाखायबो खमायद' नोंथां
औ औ औ बे अब्ला बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समा जाबाय दा जोंनि बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां ।
औ दे ।